हेल'। हेल'।
हेल'।
हेल' हेल'। हेल'। हेलौ। औ नेटवार्क प्रब्लेम दां नोंथांना
खोनासिगोन ना दा?
औ औ खोनासै खोनाबाय हेलौ
औ दे बुंदो नोंथां औ ओरैनो
औ मा खालामदों अ नोंथाङा दसे सम अ नोंथाङा दसे सम होथ'नो हागोन ना मोनसे माने आयदानि
हागोन नोंथां हागोन हेलौ नोंथां हेलौ